अ नोंथां।
ओम मोजाङै खोनादों ना?
अ मोजां खोनादों।
अह माब्रै दं नोंथां?
मोजाङै दों नोंथां।
ओरैनो मा खालामगासिनो?
दङो ओरैनो नोंथां।
अह। दा जों आबादनि बागै एसे सावरायनि नामा नोंथां?
अ जागोन दे नोंथां।
नों सावरायग्रोनोना आं सावरायग्रोनो?
नोंथाङानो सावरायग्रोदो।
अ दा आबादनि बागै जों सावरायनो आखाइायाव लाबाय नङा ओमबा दा जों जोंनि गामि ओनसोलावहाय जिउ खांनायनि जे गुबै लामा एबा राहायानो
आबादानो आबादखौनो जों जिउ खांनायनि राहा महरै बांसिन साननानै लायो आरो आबादजोंनो जों गामि ओनसोलावहाय बांसिन जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां?
ओं
दा आबादनि गेजे जेरावहाय जोङो गिबियावनो माइ आबादखौहाय सावरायग्रोनांगोन मानो होनोब्ला जोङो माइ आबादखौनो गाहाय होननानै
मा जाखो नोंथां? नोंथाङा
जोङो बे सावरायग्रोनोसो
अ अ
दा माइखौहाय जोङो गायजेननायनिफ्राय हाजासिम जोंनो गासै दान मोनबा बा दान मोनब्रै बेसे सम नांगौ।
उम
ओ माइ आबादा गायो आरो बेखौहाय इरि होननानै बुङो। नाथाय बियो खुब गोदान आबाद मावजानाय माइ आबाद मावजा
उम
ओमबाबो इरि आ माइ आबादखौहाय नुनो मोनामोन। दा बेखौनो इस जे
अ आदा बुंदो।
खालामनो थाखाय थाखाय बारियाव नङाब्ला दुब्लि बारियावनो इसे हासार गोनां हा नायनानै बेवहाय जोङो हालोवनानै
औ औ।
हाग्राफोरखौ गारनानै फोनो हानाय जे दुफु दुफु खालामनानैलायो आरो जोङो। इदिनो माइसा माहोनो बिदिखौहाय जोलैफोरखौहाय फोनानै हासिनिजों
ओं
हायनानै जोंनिजों ओरैबायदिबो नुनो मोनबाय जे, बे दुब्लि फोथारावनो फोना मोनबाय आरो खायसे या माइ जोलैखौहाय, फख्रि
सोनानै साननै एसे गाजा बेरहां
मा खालामो फोनाय
फोस्रोनानै हा सिङाव
औ।
बा मास से दान। बेबाय बारियावहाय गायनाय जायो। आरो आरोखि हाया एसे दख्ला बेफोराव हाय जोङो बे फुनानै खासिया गायस्लायो। से दुबसां जायगायावहाय बेखौसो गायनाय बि ओरैनो आं बे खाथि खासिया गायनायस एसे बुंबाय नोंसिनिजों माबायदि गायो? एसे नों बुं बुंदोलाय दे।
औ जागोन दे नोंथां, जोंनिथिंबो बिदिनो माइ खोथियाखो बस्थाय, दैआव सोमनानै साननै दोनो दोननानै फाय हरसे बोखांनानै हरसेबा मा दोननानै बेनि अखानायै दुब्लि फोथाराव माइ फोयो फोहैयो फोखांनानै मास मोनसेसो अथाय बिस दिनसो थानानै ओ खोथियाखौ फुयो बिदिनो फाय दुब्लि फोथाराव थांनानै गायनो गायनोसै आरो दुब्लियाव बिदिनो जोंनिथिंबो एक सेमानो
ओरैनो नोंसिनिजोंहाय ओ दा औ दे बुं
जोंसो बिदिनोसै जोंनि थि दा बिदिनो औ खोना खोना बारा खोनाया औ
औ दे दे फुङावथ जेनेबा नांगालारि जोंनो जों हालेवनानै गायनाय जायोमोन ना आथिखालाव माबायदि नांगोलफोरखौनो बाहायबावो ना दस्रा गोदान आगजु बेफोरखौहाय बाहायो नोंसिनिजोंहाय दा
जोंनिथिंजाय दा दस्रा माने ओरै ट्रेक्टरानो ओमफ्राय गोथौ हायाव नांगोलजों एवो ओमफ्राय बिदिनोसै गाहाय बोरि हायाव आरो ट्रेक्टरजों एवो नोंथांमोननिथिं
हुम
सेमानो नामा नोंथांमोनथिंबो
जोंनिजों बांसिन
औ सेमानो जे नाथाय माने सिगां सिगां समावथ नांगोलजोंनो हालेवनाय जायोमोन दाथ' नांगोल जे बाहायनाय नुबांला ओमफ्राय जोंनिजोंहाय बांद्राय हा हाया माने बेहेर होनोना बे बांद्राय हाब्रु जेरावहाय उम थाबायोब्ला आदैसे गाहाम हाबो फेन्दासे गाहाम हाबो बेखौ बेहेर होनो ना? बेबायदि जोंनियावहाय एसेबां गैया उम दा बेनिखायनो ट्रेक्टरजों हालौवनानै गायनायाव जेंनाजोंनो हालौवनानै गायो बिनिफ्रायथ माइखौहाय जोङो दान मोनब्रै मोनबानि गेजेराव मोनो नङा होबा दा बेवहाय हानायावहाय सिम हायो हानानै मा सिस्टेम मारा होयो बेखौ एसे खोन्थादो
औ अ जोंथिंबो माबा ओरैनो खासिजोंहायो ओमफाय आरो मिसिं दानियाथ माइ हाग्रा मिसिंबो दोङो। बेजोंबो खायफा खायफाया बोरि हानिखाे हायो खायफारि गो जि फेर दोङो ना बेफोरखौ हानो हाया आरो
उम
सिफोरजों हायो खायफाया मेसिं दाे लि
होम।
दानियाथ' आरो हाखांनानैबो माबा माइ दाग्रा मिसिंबो ओंखारखाबाय। बिदिनो हायो आरो नायो दारेन नोंसोरनिथिं नोंथांमोन
गौ बियो हानायावहाय मेचिनजों हानाय जाया आरो के उम मेचिनजों हानाय जाया जोंनिजोंहाय दाबो बेयो सफैथ'वाखै होनबा ओमफ्राय मामाया सफैबाय आरो खि जे मिचिनजों मारा होनाया
औ अ
बे आसु माइखौहाय माब बायदि मावो दा दा समावहाय
नोंथां आङो आसु माइखौ मिन्थिया मिथिया दे
अ आसुमाइखौहाय ओरैनो उम आसुमाइखौहाय ओरैनो जोङो मेसें ओमफ्राय मेसें दााबायदियाव मोनो बे आबाद माखौ माइ माइ मा फिथाइखौहाय आरोखि बेखौहाय ओरैनो जेनेबा बारि हा जेराव गोजौ आरोखि बेवहाय जोङो सिगाङावनो हालौवग्रोनानै बिनि गांसोआरिफोरखौहाय फोराननानै सावनानै माने माइ फोनो हानाय बायदि खालामनानै जेरुखुम जे खोथिया फैयो बेबायदि हाफोरखौ बानायग्रोनानै
औ
आसुमायनि जोलैखौहाय गेसें सारलानानै होयो आरो ओमफ्राय बेबायदि बिदिनो एसे जेनेबा हमदो बार इन्सि बा जिबा जिदइन्सिसो गोजौ जायोबा बेखौहाय दाङो आरोखि खन्थाजों दाङो आरो खायफाया मा बेदा हानो बे दाजों बि बे दा होनानै एसे गेसें खालामो। बेबाय दिनो बेवहायथ बांद्राय गायनाय आरिनाय जाया नालाय फोबाय बेदा होबाय आरो नङाबा दांबाय बेबायदिनो गाव हारसिङैनो जौनानै नै दा दा समफ्रावनो मोनो बेखौहाय। बिनो फिथाइ थाहैनोसै आरो खि। माने सुखा जोंनिआबो बेबायदिनो मावो आरोखि बियो
औ।
खायफाया बुङो जानो गोथाव होननानै बेखौ बांसिन रुनानैहाय मिलाव होनानै जानाय जायो आरोखि बेखौहाय।
औ।
उम मोनजाफेराखै नामा नोंलाय आसु ओंखामखौलाय।
ओंखामखौ खनफा खननै मोनजादो।
उम खायफाया जे आसु ओंखाम होनोब्ला माखासे माने बानलु बाथोन
औ।
सोगारो बेबायदि होनलाय
अ औ।
उम गिदिद गिदिद जायो ओंखामा सङोब्ला।
अ नोंथां टाइमा जाबाय।
औ। दे होमबा दोनथलायसै ना
औ दो दे। दे।